हेलौ औ हेलौ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों।
अ
आयोव मानसि रोमै रोमै खोनादों।
गोसा खोनाया खैना नोंथां?
ओंहो माबा रोमै रोमै खोनाथारदों
अ दायोलाय
ओ दे खोनादों दे एसे
अ अब्ला नोंथां दिनै जोङो भारतनि फोरबोफोरनि बागै सावरायनोसै दां ना
औ औ सावरायजायो
औ अब्ला नोंथाङा जागायग्रोदो
अ ओ जेनेबा जों आसामावहायबो गोबां हारि हारिसाफोर दङ बेबायदिनो गुबुन गुबुन धोरोमारि मानसिफोर दङ आसामाव जों जेरै बेबायदि गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोर बा धोरोमनि मानसिफोरा ओ माखासे फोरबोफोर फालियो बेबायदिनो जोंनि हादर भारत बरर्सनि गुबुन गुबुन हादरसाफोरावबो बायदि मुङै ओ गोबां फोरबो फालिनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो बिनिनो खायसे फोरबोआ सरासनस्रायै बोथोरनि सायाव सोनारनानै जायो आरो खायसे धोरोमनि सायाव धोरोमनि आसार खान्थि आरो खायसेया आबादनि सायाव सोनारनानै खुंनायफोर जायो बेबायदिनो ओ जेनेबा केरेलायावहाय उनाम फोरबो तामिलना डु आवहाय फंगल फोरबो उरिसायावहाय बुस संक्रान्ति पसिम बंग नबबर्ष बेबायदिनो गोबां दङ आरो दा बिनिनो नोंथाङा जेनेबा ओ अनाम फोरबो आरो पंगल फोरबो बिनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां खोनादों ना नोंथां हेलौ अ ओ जोंथ' अनामफोरबो अ ओमफाय जोंथ' अनाम फोरबो होनना मिथिब्ला जोङो मा खोला सोनाबनि सिनियाव थानाय मा केरेला राय जोयाव मोन से बिनि केरेला रायजोनि मा गाहाय फोरबो होननानै मिथियो नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ
औ अब्ला बियो खालि अनाम फोरबो खालि मा होनो केरेला औ औ केरेला अनाम फोरबोखालि मा केरेला रायजोनि सुबुंफोरा मा उन्दै उन्दै हौवा सा हिनजावसाफोरा मा खालामनो ओ मेथाइ खनै खनै बिबार बुथुमो जाहैबाय फुङाव बिसोरो खोनादो नोंथां औ आरो मा बिसोरो बे फोरबोखौ माब्ला माब्ला फालियो होमबा सावन भाद्र दाननि फसल दैखांनायनि उनाव बे फोरबोखौ फालियो जाहैबाय आरो ओ खोनादों ना
औ ओमफ्राय सानबैसो थायोथाय बे फोरबोआ
जि सान सिमहालागै थायो नोंथां।
औ औ।
आरो बे अनाम फोरबोनि लोगोसे मा होनो इसोरो गायखेर दालि मो नाय मिथिखायो ना नोंथाङा। खथालिखौ
औ। ओ नुफेराखै खोनादों आरो एसे एनै मबाइलफ्राव नुयो ओं।
औ मबाइलफोर नुयो औ आरो मा लोगोसे भेलुमखालि नाव गेलेनायनि सोमोन्दै मिथिना
औ औ।
बेखौबो फालियो आरो बिसोरो
औ।
खोनादों ना नोंथां?
ओं खोनादों।
औ आरो नोंथाङा बुंदोंमोन जे पंगल फोरबो
बेनिफ्राय ओं खोनादों ना?
औ औ खोनादों औ। मा होनदोंमोन नोंथाङा?
मा मा ओ मानसिफोरा बे फोरबोखौ फालियो जेरैहाय जेनेबा मा मा धोरोमनि मानसिफोरा? अनाम फोरबोखौ फालिग्रा मानसिफोरा
बेफोरखौ ओ हिन्दु मुसलमान आरो खृष्टियानफोर गासिबो बे फोरबो खौ फालिनाय जायो
अ। होमबा धोरोम बासियालासिनो ओ। फालिनाय जायो आरो ने
औ औ औ। औ।
आरो फुंगल फोरबोखौलाय माबायदि फालिनाय जायो।
ओ फंगल फोरबोखौथ' ओ तामिलनाडुआव खुंनाय जायो आरो बियो मोनसे ओ आबादनि सायाव सोनारनानै खुंनाय फोरबो आरोना
औ औ।
बेखौ ओ पंगल फोरबोखौ बिसोर माने जोङो जोंनि आसामनि मागो दमासिजों रुजुनो हायो आरो एखे जायो बेजोंनो।
उम उम
खोनादों ना?
औ खोनादों खोनादों।
हेलौ
जेनबा मागोआ जेरैबायदि बेबायदिनो खुंनाय जायो आरो ने होमबा?
औ औ बिसोरबो जों जेरै जों मागो दमासियाव जोंनि न' बांखौ साफ फा सागोन सिगोन खालामो ना आरो दाखो दाला फोरखौ जोङो दाबसे जायगायाव जमा खालामो थिग बेबायदिनो बिसोरबो मा फंगल फोरबोआव गा सोरनि न' बांखौ साफ बा साखोन सिखोनै लाखियो आरोना।
औ औ
जोङो जेरै बेलागुर बाय दि बानायोना बेलागुर बानायोना जोङो मागोआव बिसोरबो बे गाव ओ दाखोर दालाखौ मा होनो बेलागुर बायदि बानायनानै अर फोजोंनानै होयोनो आरोना।
अ अ
आरो बिसोरो मा होनो बे फोरबोआव दल दामै दामै रंजा रंजायो मोसायोनो आरो।
औ
उम खोनादोंना नोंथाङा?
थारैनो नंगौ ओं खोनादों।
औ औ दा नोंथाङा आं नो दसेेरा फोरबोनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
मा मा होनदोंथाय?
नोंथाङा आंनो दसेरा फोरबोनि बागै फोर एसे फोरमायना होनो हाग गोन नामा?
अ ओ बे दसेराया जाहैबाय ओ जोंनि ओरैजाय सा भारताव थानाय सुबुङा ओ फालिनाय मोनसे फोरबो जायखौहाय जोंथिं सा भारतावहाय बिजयादशमि होननानै मिथिनाय जायो बे दसेरा फोरबोखौ फालिनायनि सल'बो दङ आरो बे दसेरा फोरबोखौ फालिनायनि मोनसे सल'आनो जाहैबाय राम सितानि सल' आरो रामायन महाभारतफ्राव दालाय मोनबोदोंना जोङो। ओ बेबायदिनो ओ रामाहाय हाग्रामायाव थानाय समावहाय ओ रामा सिताखौहाय थगायनानै लंखायाव लानानै थांदोंमोन बे लांखोमादोंमोन आरो राम गैयै खाबुखौ नायनानै बेबायदिनो रामनि बिसि रामा गावनि बिसि खौहाय लाबोफिननो थाखाय ओ राबनजोंहाय बेबायदिनो दावहा नांज्लायनाय जादोंमोन बे दावहायावहाय रामा राबनखौ फेजेननानै सिथारदोंमोन आरो रामनि बे देरहानायावहाय ओ रंजाखांनानै बे दसेरा फोरबोखौहाय फालिनाय जायो आरो आरो बे दसेरा फोरबोआवहाय रामलिला जेरैहाय जोंना कृष्णनि जोनोम सानावहाय कृष्ण लिला दिन्थिनाय जायो बेबायदिनो ओ बे दसेरा बा बिजया दस फोरबो आवहाय ओ राम लि ला दिन्थिनाय जायो आरो जेनेबा रामजों सिताजों माबायदि मोजां मोन लायोमोन बेखौहाय ओइदिनखालि बेयावहाय आरो बे मोनजि खर' गोनां राबन आरो कुम्ब कर्न आरो मेक नाथ बिनि मुसुखा बानायनानै सावनानै होनाय जायो आरो बै दिनखालिहाय।
औ औ
आरो बेबायदिनो जेनेबा बे इसोर साथामखौ सावनायनि ओ ओंथियानो जाहैबाय जोंनियाहाय माने ओ जोंनि बायगर गोसो दबथायनो हानाय दबथायनो हायै बेखौहाय मा होनो दबथायनाय
दद्र जाहोनो मोजां बिदिन्थि होननानै फोथायबोयो आरो जेनेबा रामाथ एसेबां हिनजाव थासेयावबो सासेल हिनजाव खौल' नुबाय थायोमोन नालाय सिता बिदि मालायनि हिनजावखौ लुबैनाय बेबायदिनो खुम्ब करन मेगनाथ बिसोरो बायगर आखुनिमोन नालाय बिसोरखौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे बिदिन्थि होननानै फालिबोनाय जायो आरो बे ओ दस्रा फोरबो फालिनाय समावहाय जोंनि ओरैजाय सा सानजा भारतावबो दुर्गा फुजा फालिनाय जायो आरो खोनादोंना नोंथाङा?
औ खानादों नोंथां।
औ बे दुर्गा फुजायावहाय दुर्गानि मुसुखा लानानै फुजा फालिनाय जायो आरो। ओइ दिनखालि बयबो गोदान गोदान थि लायो गोदान गोदान गाननाय जोमनाय गानो फुजा फोरबोआवहाय आरो जोंनि बर'फोरनि फोरबो नङाबाबो बर' मानसि फाराबो माने फुजा दिनबाथाय गोदान गोदान सि जोम जि बायसोयो आरो बे समावहाय बायदि रोखोम रोखोमनि मेथाइ जायो। बेबायदिनो इखौहाय ओ फुजा बायखांनायनि उनावहाय बे मुरतिफोरखौहाय दैमायावहाय फोजावहरनाय जायो आरो। खोनादोंना? आरो जोंनियावहाय सत फुजा होननायबो फालियोना जोंनि भारत आवहाय बे सत फुजाखौहाय बबे बबे हादरसायाव फालियो आरो बिनि ओंथिया मा आरो बेखौहाय सोर बायदि मानसिया फालियो। बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन?
औ हागोन नोंथां।
खोनादों ना नोंथाङा? अ बे फुजाखौहाय ओ बे फुजाखौ खौ गुबैयै बिहार आरो उत्तर प्रदेशाव फालिनाय जायो। आरो बेखौ जोङो ओ बि बिसोरो बे फोरबोखौ माब्ला फालियो होनबा कार्तिक दानि फालिनाय जायो आरो।
कार्तिक दानाव फालियो आरो ना ओं
औ औ। आरो आथिखालाव आसामनि सुबुं मा होनदों नोंथाङा?
ओ जेनेबा बिसोर जे बे सत फुजा होयो बे सत फुजाखौहाय बिसोर माखौ मा अबे मोदायखौ जेनेबा जोंनिया बाथौ शिब बोराइ बिदि होननानै बुङो ना बिसोर माखौ फालियो जेनेबा
बिसोरो
औ।
हेल'
औ खोनादों। हा दै बार अर माखौ फालियो?
अ बिसोरो बिसोरो दैखौ फालिनाय जायो नोंथां।
दैयाव फुजा खालामोना बिसोरो
औ दैयाव फुजा खालामो बिसोरो हेल'
होनबा सावरायनायखौ बेयावनो दोनथ'नोसै ने?
औ जागोन नोंथां दे
ओं ओं मालाबा सावरायफिनसै सम मोनबा।
औ औ औ जागोन दे नोंथां।